औ औ खोनादों दे बुंजागोन दे आंथ' नै दंङ जिरायनानैनो ओंखाम जाखांनानै।
ओ मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां?
ओ ओंख्रियाथ' जोंहा नै माबायानो पाने लावदो ना बुंबायानो।
ओ
अ दे नोंथांङा मानि थाखाय कल खालामदोंमोन फोरमायजागोन।
औ नोंथां आं माने दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै लादोंमोन आरो। बेजों बे आयदाखौ नोंजों साव नोंथांजों सावरायनो होननानै आं सानदोंमोन आरो खि जुदि नोंथांङा ओरैनो दंब्ला बा दसे सम होनो हागोनबा नोंथांजों सावराय जागौमोन आरोखि
औ दे सावरायजागोन दे।
औ आयदाया दिनै आयदा ला नायानो जादों दिनैनि आयदा लानायानो जे जोंहा सोलोंथाइ जे सोलोंथाइया जों थाखाय मानो गोनांथि आरो जोंहा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै जों सोलोंथाइखौ मा सोलायनाय नुदों बा जोंहा सोलोंथाइजों माबाय दि जोंहा जौगानो हायो बा सोलोंथाइया जोंनि जिउआवहाय मानो गोनांथि जानो फै जानानै फैयो। बेफोरनि बागै एसे सावरायनो होननानै लादोंमोन आरोखि।
औ दे सावरायजागोन दे।
औ जोंहा सोलोंथायाइया माहोनो मानो गोनांथि जायो होनब्ला जोंहा मोननो थांङो जे जोंहा जे गुबुनजों थगायजाया। जोंहा जोंनि जोंहा जोंनि गो रोंगौथि थायोब्ला जोंहा गुबुनजो थगायजायालाबानो जोंहा गावनो रोंखायो जे गावनो रों खायोब्ला जोंनि थाखाय औ जिउआवहहाय जोंहा बिदिनो सोलों जे जोंहा गुबुननि आथिंङाव गुबुननि आथिंङाव आखाइ हमनो दरखार जाया जे जोंहा सोलोंथाइ थाब्ला आरो जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो सोलोंथाइ थाब्ला जोंहा जोंनि जिउआवहाय गोबां बिदिनो जोंहा साख्रिफोर गैयाब्लाबो अब ब्लाबो जोंहा गोबां बिदिनो सोलोंथाइ थायोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंहा गोबां बिदिनो जों गावनि खामानिखौ बा गाव संसार जालांनो थाखाय गोबां बिदिनो रोंगौथि बा जों मोनथिनानै मोनो जे सोलोंथाइनि दाहारै औ जोंहा गोबां बिदिनो मोनथिनो मोनो बा जोंहा मावनानै जालांनो संसार जालांनो थाखाय सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि जानानै फैयो। आरो जोंहा जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा मोनसे हारिया जौगा जौगायाबो जौगानाय नङा जोंहा औ गिबियावनो जोंहा मोनसे हारिया जे जोंहा बा देरनो बा जोंहा जौगानो मोनसे हारिया जोंहा सिगाङावनो गिबियावनो जोंहा सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ नांगौ जानानै फैयो आरोखि जेरै जोंहा गोबां बिदिनो सोलोंथाइ गैयाब्ला जे मोनसे हारिया गुबुन हादर दानो बा बिदिनो रायजो सालायनो थाखाय गोबां जोंहा सोलोंथाइनि गोनांथि जायो मानोना जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला बा जोंनियावहाय जोंनि हारिफ्रावहाय बिदिनो गोबां बिदिनो गेदेर गोलाव डाक्टार इन्जिनियार आरो बिदिनो आइ ए एस आइ पि एस फोर गैयाब्ला जोंहा मोनसे रायजो सालायनो थाखाय गोबां बिदिनो गोब्राब जानानै फैयो आरोखि आरो जोंहा बिदिनो औ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा गुबुन हारिजोंबो थगायजायो बा गुबुन हादरनि मानसिफोरजों गोबां बिदिनो थगायजानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थां थाङोब्ला जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो जोंहा खैफोदाव गोलैनो गोनां जायो आरो जोंहा बिदिनो गोबां फरायनो लिरनो रोङाबा जेन गुबुन जायगायावहाय मा लिरदों? जोंहा बिदिनो गुबुन गुबुन हारिनि भाषाखौ रोंनायाबो मोजां जागोन जेरै जोंहा गुबुन हारिनि नङाब्लाबो जेरै जोंहा इंलिस हिन्दीखौ रोंनाया जोंनि थाखाय गाहाम आरो इंराजि हिन्दीखौ जोङो रों थारनांगोन आरो जों जे भार'त हाजाराव थादोंब्लाथ' जोंहा बे जोंहा हिन्दीखौ रोंनांगोन आरो लोगोसे से जोंहा इंलिसखौ रोङोब्ला जोंनि थाखाय गोबां मोजां जागोन जे जोंहा गुबुन हादरफोराव थांनो थांनो थाखाय जोंहा बिदिनो जे गाव जोंहा इंलिस बा इंराजि रावजोंसो जोंहा बाहायो गुबुन हादरफोरावहाय जे जोंहा गोबां बिदिनो टुरिस्टफोराव थांबा टुरिस्ट जानानै थांब्ला जोङो बिदिनो गुबुन जायगाफोरावहाय दावबायोब्ला गोबां बिदिनो जोंहाय इंलिस रावनि गोबां बिदिनो गोनांथि जानाय जानानै फैयो आरोखि आरो बिदिनो जोंनि जिउआवहाय सोलोंथाइ गैयाब्ला जों गोबां खैफोद जा खैफोद फैनायखौ जों नुनो मोनो जेन जोंहा बिदिनो गोबां गावनि खामानि मावना खावना खामानिफोर मावनांगौखौ जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो गुबुननि आथिङाव आखाइ हमनांगौ जानानै फैयो जेरै जोंहा आथिखालावथ सोलोंथाइ गैयाब्ला गोबां बिदिनो खैफोद बा गोब्राब जानायखौ जों मोननो थाङो जेरै जोंहा गोबां बिदिनो सोलोंथाइनि दारै दारैसो जोंहा गोबां बिदिनो साख्रिबो साख्रि साख्रि बाख्रि गोबां बिदि लानो हायो सोलोंथाइ थायोब्ला आरो बिदिनो गोबां बिदिनो फालांगिबो मावनो हायो आरोखि जोंहा साख्रिफोर मोनाब्लाबो जोंहा गोबां बिदिनो फालांगिफोर मावनानैबो जानो हायो जेरै जोंहा गोबां बिदिनो हिसाब हिसाब गैयाब्ला जोंहा गोबां बिदिनो फालांगि मावनायफ्राव गोबां बिदिनो लस खहाब बा खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि बिनि जोंहा खहा जानायनि जाहोनाव जाहोनानो जादों जे जोंहा सोलोंथाइ गैया आरोखि जे जोंहा बेफोराव बेफोरबायदि आबाद मावबा जोंहा मा मुलाम्फा जागोन? बा बेफोरनिफ्राय जोंहा मुलाम्फा जागोन ना जाया जोंहा बेफोरखौ सोलोंथाइ थाब्ला जोङो गोजाननिफ्रायनो सानहरनो हायो आरोखि, आरो बिदिनो औ जोंहा बिदिनो गोबां बायदि बायदि। फालांगिफोर मावनायाव गोबां बिदिनो सोलोंथाइ नांगौ आरो जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा बिदिनो गोबां खैफोद बा जोंहा बिदिनो गोबां खस्थ जायो आरोखि मानोना जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला बेफोरबायदि रोंगौथि गैयाब्ला जोंहा फालांगि सासे सा सासे फालांगि सुबुं जानोबो बा सासे जाफुंसार फालांगियारि सुबुं जानो थाखाय जोंहा सोलोंथाइया जोंनो थाखाय नांगौ जानानै फैयो आरोखि। मानोना जोंहा बिदिनो गोबां आथिखालाव जोङो गोबां बिदिनो रोङिफोरखौ थगायजानायखौ नुनो मोनो जे थगायजानायनि जाहोना जादों जोंहा जे सोलोंथाइ गैया बा रोंगौथि गैया बेफोरनि थाखाय गोबां बिदिनो थगायजानायखौ नुनो मोनदों आरो थगायजादोंबो जे जोंनि बे औ बे जिथु गिदिर हारि फोरा जे जोंनि ओन्दै हारिफोरखौ गोबां बिदिनो थगायनायखौ जों नुनो मोनदों। बिसोरा गोबां बिदिनो गिदिर गि- गेदेर गेदेर फरायनाय, गोबां बिदिनो सोलोंथाइ गोनां, हारि बेखायनो बिस्रा गोबां बिदिनो गोबां हालुवा आरो जोंनि बे ओ ट्राइबेल - ट्राइबेलफोरनिफ्राय गोबां बिदिनो औ बिसोर जेनेरेलफ्रा जोंनिफ्राय गोबां बिदिनो सालु
गासिबो बे दा नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथां आंबो माने फंनैसो माने बे सोलोंथाइ बिथिङावनो माने ओ नोंथाङाथ गोबां बाथ्रा फोरमायलांखाबाय आङो माखासे खोथाखौ मिथिनानै थारमाने गोजोननाय मोनदों आरो। उम दा बे बिथिङावनो आंबो फंनैसो नोंथांनो फोरमायनो सानबाय आं मिथिनायखौ
औ-औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां दे बुं।
औ माने, दा सोलोंथाइ होनब्लाथ' दिनैनि मुगायाव माने, सोलोंथाइया जोबोर गोनां नङा होनब्ला नोंथां?
औ-औ
ओ माने सोलोंथाइ होनोब्ला माने, जोंनियाव माने, जोंनि थाखाय माने दानि मुगायाव माने, अक्सिजेन बायदि बुंब्लाबो जों माने, माने भुल जानाय नङा आरो नोंथां।
औ - औ नंगौ औ नंगौ नों
औ, दा सोलोंथाइ बुङोब्ला गोबां बिथिंनि सोलोंनाय थायो नङा होनब्ला?
औ - औ नंगौ।
दा जेरैबायदि जोंहा लेखा - फरानि सोलोंनाय, बायदिसिना दामजौफोरनि सोलोंनाय बेफोरबो मोनफा मोनफा सोलोंथाइ बेफोरबायदिनो आखाइनि खामानि बायदिसिना स्किल्स जि बेफोरबो मोनफा- मोनफा गावबा गावनि सोलोंथाइ नङा होनब्ला दा बेफोरो जोंनि सोलोंथाइया माने जोंनि अक्सिजेन बायदियैनो जानानै दङ दा बे सोलोंथाइखौ माने जोङो लानो गोनांब्ला गिबियाव जोंनि सोलोंथाइा जानांगोन जोंनिया मा होनो जोंनि दा लेखा फरायनाय नङा होनब्ला
औ
गिबियाव जोङो लिरनो फरायनो रोंग्रोनांगोन होमब्लासो जोङो जोंनि जा स्किलनि खामानि जा दामजु दाम-दामला माने बेफोरनि ओं-ओं रोंनायखौ माने जोङो मोजाङै क्लियार यै माने सिखायनो हागोन आरो।
औ नंगौ
माने बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां माने आखाइनि खामानि बायदिसिना हेब्लु हेबला बेफोरावबोथ' गोबां माने सोलोंनाय सोलोंनो गोनां थायो नङा होनब्ला बे सोलोंनायनि बेलायाव जोङो मोजाङै जुदि सोलोंनो थाखाय नों जुदि लादोंब्ला जोंनो गिबियाव सोलोंथाइ जि फरायनाय लिरनाय बेयो गोनांथिथार होननानै जोङो बुंनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
दा बे सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो बुङोब्लाथ' ओ दिनै माने गोबां गोजौ थाखोसिम माने जोङो सोलोंनो हायो आरो सोलोंनो माने जोबनो थाङा दानि मुगायाव माने
औ औ।
गिबियाव जोंहा गोदोनि समावथ' जोंहा सोलोंथाइया बारा जौगानाय नङामोन
औ
बेफोरबायदिनो लासै लासै जोंनि समाजनि माखासे माने हारिखौ मोजां मोनग्रा माने जोंनि हादोरखौ मोजां मोनग्रा रायजोखौ मोजां मोनग्रा माखासे सुबुंफोरा गावबा गावनि माने सोलोंथाइखौ गोजौआव लानानै थारमाने जोङो समाज थागोन बेखौ नोजोर होनानै माने दिनैनि मुगासिम सफै बुंनो हायो आरो नङा होनब्ला नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ।
दा बेफोरबायदिनो दिनैनि मुगायावथ' गोबां माने सोलोंथाइया जौगाबाय होन
औ औ।
सुबुं माहारिनिया दिनै सोलोंनाया लैथोनिफ्राय लानानै माने जोंनि अख्रांसिम
औ।
जोंखों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो दावगानो हादों बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो नङा होनब्ला नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
दा समाबोथ' गोबावयानो जाबाय नोंथां बेनिखायनो बे खिनियावनो जोङो लाखिथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बेफोरबायदि खोथाफोरखौहाय इयुनाव नोंथांजों सावरायबावगोन। नोंथांजों बेबायदि खोथाफोरखौ सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। दे अब्ला नोंथां। गो औ गोजोनथोंसै।
गोजोन्थों